हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंना नोंथां?
औ नोंथां दंथ'यो आं ओरैनो।
ओ आं नोंथांनो खल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों फक सोलोंथाइनि बागै एसे फंनैसो सावरायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जाबाय आरोना नोंथां। ओ नोंथाङा एसे सोलोंथाइनि बागै एबा सोलोंथाइया मानो गोनां एबा मानो गोनांथि नङा, नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ हागोन नोंथां फोरमायनो। ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सरासनस्रायै सासे ओ फरायसानो बा सासे सुबुंनोहाय सोलोंथाइखौ जोबोर गोनांथि जायो। सोलोंथाइ नङाब्ला जों मालाबाबो दावगालांनो हाया। आरो सोलोंथाइयासो जों खौ गोजौ फारसे दावगालांनो हानाय गोहोखौ होयो। ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जों गोबां गुबुन गुबुन गियानफोरखौ मोननाय जायो। ओ सोलोंथाइखौ जों गुबैयै सासे फरायसा सासे ग थ'सा बा सासे सुबुङा थाम बोसोर जायोब्लानो बेखौहाय आथिखालाव जों स्कुलफोरावहाय थांनायखौ नुनो मो नो। ओ बेबादि बेबादिनो जों मिथिनानै मोनो जे सोलोंथाइया सासे सरासनस्रा सुबुंनो जोबोर गोनांथि होननानै सोलोंथाइ गैयाब्ला जों गुबुन थगाय थसि खालामजानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो मोनसे दखानाव थाङोब्ला जा माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला बेखौ खौ जों बायनो थाङो बेवहाय जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेनि बेसेन बा बेनि लिरनायफोरखौ जोङो मोजाङै नायनो रोङाब्ला जि रांनि जायगायाव जों नैजि रां होननानैबो थगायजागोन ओ बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि जायो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो ओ गुबुननिफ्राय थगायनायनिफ्राय बारग'नो हागोन। ओ जोङो सरासनस्रा सा से मानसिनोहाय माबा मोनसे कम्पानियाव खा मावनो थाखायबो आथि खालावहाय ओ मेट्रिक पास जाथारनांगौ। ओ मेट्रिक पास जायोब्लासो जों मोजां मोनसे खामानिखौ मावनो हायो। बेनिखायनो जों मिन्थिनानै मोनो जे सोलों थाया मानसिनि जिउआवहाय जोबोर गोनांथि होन्नानै। ओ सोलोंथाइया मोनसे हारिखौहाय जौगानायावबो जोबोर गोनांथिखा ओ गोनांथियै गोनांथि बादियै रैखा खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ सो सोलोंथाइ थायोब्लासो जों ओ बुजिनानै मोनो जे होम हारिख खौहाय माबादियै दैखांलांनो हागोन बा ओ माबादि गोजौ फारसे लांनो हागोन बेनिख खायनो जोंङो सोलोंथाइखौ जोबोरैनो गोनांथि जायो। ओ बेफोरबादिनो जों मोनसे ओ आबाद मावनो थाखायबो ओ सो ओ माबा मोनसे ओ माइ गायनो थाखाय बा माबा मोनसे मेगं थाइगं गायनो थाखायबो जोंनो ओ माबा मोनसे हाखारनि गोनांथि जायो बे हाख सारखौहाय माबादि होनांगौ बा ओ बिगासे से हायावहाय मा बेसेबां ओ रो-रोखोमनि हाखारखौ नांगौ बेफोरखौहाय ओ मोन थिनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथि जायो ओ बेफोरखौ ओ नायखांनानै फरायनो रोङोब्ला सो जों मोनथिनानै मोनो जे ओ बेबादि हाखारा बेनि थाखाय मोजां बा ओ मो बेसेबां बिबांनि होनांगौ बेफोरखौहाय जों मोनथिनानै मोनो। बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो ओ गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन जों सो सोलोंथाइनि फारसे ओ एसेबां खायनो गोदोनि सु सुबुंफोराहाय ओ जौगानायखौ जों नुनो हायाखैमोन आरो। बेफोरबादियैनो गासैबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारियाहाय मालायनि सि सिं जानानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आबादावनो जा ओ जानाय लोंनायावनो जा। आ सोलोंथाइ गोयिनि थाखायनो बा गियान गोयिनि थाखायनो गोग्लैसो सोनानै थानायखौ जोङो ओ खोनानो मोन्दों आरो ओ आथिखालाव सोलोंथाइखौ जों जोबोर गोजौ फारसे बा दावखोलांनायखौ जों नुनो मोन्दों जायनि ज जाहोनावहाय जोंनि बर' हारियाबो गोजौ फारसे दावखोलांनायाव। हेफाजाब मोन्दों ओ सरासनस्रायै जों उम बर'फोरखौहाय आथिखालाव नुनो मोनो जे सोलोंथाइनि फारसे जोबोर गोसो होनायख खौ नुनो मोन्दों ओ जेरैबादिहाय सो सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे ओ नोजोर होदों बेबादियैनो ज जोंनि जा बर' फिसाफोरा हाय गोबाङानो डक्टर इन्जिनियारिं बा गोदोर गोदोर ओ ओ साख्रिफोरावहाय खामानि मावनायख खौ जों नुनो मोन्दों ओब गोदोनि सुबुंफोराहाय बांसिनानो जौ जुवाजों गोदोनानै थायोमोन। ओ जायनि थाखायहाय गावनि गथ' गथा य बा न'खरफोरा दावगालांनो हायाखैमोन दावराव दावसि जायोब्लाथ' जों मोन मिथिखायो जे सोलोंथाइ लानायाव माबादिहाय ओ हेंथा होयो ओ रां रुफानिबो जों गोबां रोखोमनि गोग्लैसोनायखौ नुनो मोनोमोन बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ बादियै लानो हायामोन। गोदोनि दिनावहाय आरो आइजो माहारि खौ जों न'आवनो खामानि मावनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन बा सोलोंथाइनि फारसे। गोसो होयैखौ खोनानो मोनोमोन। गावनि बिमा बिफाफोराबो एसेबां सोलोंथाइ लानायावहाय ओ थांनो होयै बा हेंथा होनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोर बादियैनो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव गोग्लैसोनानै थानायखौ नुनो मोनदोंमोन। नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ ओंथां सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो सोलोंथाइया आथिखालावहाय जा गोबां बेसेन गोनां ओ सासे सुबुंनाव आथिखालावहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला बे सुबुंनि जिउआ आथिखालाव जेबो बेसेन गैया मानो होननानै बुङोब्ला मा बेसेन गैया होननानै बुङोब्ला आथिखालावहाय जा सोलोंथाइ नङाब्ला जेबो बिथिङावहायनो जौगानो हाला मानो होननानै बुङोब्ला जों गुबुन मोनसे दासे जायगायाव थांगोन एबा जों माबा मोनसे खामानि मावनो नागिर बेफोर खामानि मावनो थाखाय जे नोंथांमोन बायदिनो माबा मोनसे फिसा खामानि मावनो थाखाय एबा लेबारफोर एबा कम्पानि फिसाफ्राव माने मावनो थाखायबो जोङो। आथिखालावहाय जा जि थाखोखौ पास जेरबा मेट्रिक पास जाथारनांगौ एबा बिनि सार्टिफिकेट नांगौ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ आथिखालावहाय जा थिग बेबायदिनो जों आथिखालावहाय दा ओरैनो थायोब्ला एबा जों लेखा फरायालासिनो ओरैनो बेखारारि थायोब्ला जों आथिखालावहाय दा थांना थानाया गोब्राब मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अबबा फिसा खामानि मावनो थाखाय जेरै कम्पानिफ्राव जेरै लेबारफ्राव खामानि मावनो थाखायबो जे आथिखालावहाय जा मेट्रिक पास नांगौ ओ आथिखालाव था जेरै - बुंनाय बायदि बैफोर आथिखालावहाय जा जायफोर बिजाब फरायाखै बैसोरो बैफोर खामानिफोरखौबो जेरै लेबारफोर एबा कम्पानि फिसाफ्राव बयबो खामानि मावनो मोनाखै मानो होननानै बिसोरहा जि थाखोनि एबा मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेट गैया आरो बिसोरहा गोजौ सोलोंथाइबो गैया आरो गावसिनि नाम एबबा जायगा फरायनो रोंनाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैया आथिखालावथ' बैफोर नामफोर फरायनो रोंनाय एबा फरायनो रोङै सोलोंथाइ थायो गैयाब्लाथ' जेबो बेसेन गैया ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे जेरै नोंथां बुंनाय बायदि सासे मानसिखौ थगायनोबो बोलो नाङा आरो सासे मानसिनि हा- हु जायगासिना लानो एबा सासे मानसिखौ हाखौ दथाव मानो होननानै बुङोब्ला सोरबाया बेखौ फैनानै सोलोंथाइनि बागै गोजौ- गोजौ सोलोंथाइनि सुबुंफोरखौ लाबोनानै बिदेरै ल' फरायनाय जेरै उकिलफोरखौ लाबोनानै जोबा नों जाम्बानि हाफोरखौ सोर बोरैबा-बोरैबा खालामनानै जुदि बे गावनि स दखल खालामना लायोब्ला नों लेखा रोङै सुबुङा बेवहाय ज जेबो बुंनो हाया। एबा जेबो फोरमायथि होनो हाया जे बेयाव बिब्दि दङ बेयाव बिब्दि बे बिबदि होननानै मानो होनोब्ला लेखा गोरोंआसो आजिखालि बेस दुनियावहाय जा सोलायसै आरोना सोलिगासिनो दङ। ओ बिनिखायनो आं सानोदि जोङो गुबुन -गुबुन हादोरफ्राव थांनोबा
एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायगा थांनोब्ला जोंनि सोलोंथाइया गोनांथि। मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदान गुबुन हारिनि एबा गुबुन रावजों गोरोबनो गोबां गोब्राब बेनिखायनो ओ जों सोलोंथाइ लायोब्लासो गुबुन राव एबा गुबुन गुबुन जाय जाथिफोरखौ मिलायनो नो हागोन एबा जों बैसोरजों होफैनो हागोन। अ आं आं सानोदि आथिखालावहाय जा जोंनि गामि ओनसोलफ्रावहाय जा फरायसालिफोर दङ आरो जा एख बेवहाय औ गथ'फ्रा फरायगासिनो बैफोर गथ'फो फरायनायखौ आंनि साननायाव आरो ना नोंथां जानानै जाया मा नोंथाङाबो बे गामिनि सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होलाय गथ'फोरनि बागै नोंथां।
औ हांगोन नोंथां ओ गामि गंफानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों नुनो मोनखायोमोन जे गोदोनि दिनाव माबा बादियै ओ गोग्लैसोनायमोन आथिखालाव जों नुनो मोनो गामि गफानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला अब्लाबो जे गामि गफायावबो ओनसोलाव सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे ओ साननानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालावहाय जों गामि गफानि बे सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गासैबोखौनो जोङो ओ फ्राय ओ सोलोंथाइ लानो थांनायखौ नुनो मोनो खमैब्लाबो जों सोलोंथाइ खौ ओ सासे गथ'सायाहाय बा द'सिमब्लाबो जों लानायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव जों नुनो मोना जे सासे से गथ' फिसाया उन्दैनिफ्रायनो जे फरायनो मोनैखौहाय ओ सरासनस्रायै जों बर'फोराहाय ओ फराय होनाव एसे गोसो दुंखांनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ सोलोंथाइयाहाय गोजौ फारसे दावगा बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ आइ आफा बा गामि गफानि बिमा बिफाफोराबो सोलोंथाइखौ बुजिनो रोंदों ओ जायनि जाहोनाव जों ओ थाम बोसोर जायोब्लानो सासे गथ'खौहाय फरायसालियावहाय मोजाङै मुं थिसननानै ओ फोरोंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबादिनो जों गोदो नुनो मोनामोन। नाथाय ओ गोदोनि सुबुंफोराहाय फरायनायखौ एसेबां ओ गोजौ थाखोनि बा मोजां होननानै साननानै लायामोन। बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो जे उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौहाय रुवाथि बा बखालि दोननानैहाय ओ गुबुनियावहाय खामानि मावहोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनला मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो बर'नि बिमा बिफाफोरानो बेफोरखौ बुजिनाय जाजोब्बाय।
नोंगौ नोंथां नंगौ ओ ‌ नोंथां औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ।
औ सम मोनोब्ला नोंथांजों आरोबाव बेबादिनो ओंथि गोनां ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायबावनो ओ खावलाय गोसो गोसोआव थाबाय नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनथाय औ